हेल'
खोनादोंना अ बुं हेल' खोनादों दे बुं
ओ ओ आं नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंनो हागोनना नोंथां?
हागोन दे सों।
अ जों दा ओ जानाय लोंनायनि सायाव रायलायगोन आरो। ओ ओ नोंथाङा मा मा मैगंखो जानानै मोजां मोनो?
आं बुंनो थाङोबाथ' आलु जोगोनाद बेखिनियानो।
अ ओ ओमफ्राय आङो मोनसे ओ सोंबाव नायदो नोंथांनाव सोंनो हागोन ना?
हागोन दे सों।
ओ ओ मैगंनि बेलायाव नों थाङा माबे मोनसे मेगंखौ गोथावसिन मोनो?
आलु।
अ ओ नोंथाङा बे आलुखो ओ माबोरै संनानै ए जायो?
आलुखो आङो बांसिन रुनायखो जानो मोजां मोनो रुनानै बाथोन
अ ओं ओ नोंथाङा आलुखो जायोब्ला ओ आलुखो माबायदि रुनानै नै ओ जायो
फास्टावनो आलुखौ थ ओ बिगुर लेमग्रोबाय बिनिफ्राय दै गुदुं खालामबाय दै गुदुङाव होबाय रुबाय। बिनिफ्राय पियास धोन्दिया बायदिसिना थाव संख्रि होनानै जायो रुनानै।
उम, ओ नोंथाङाबो आंखौ मायबा मोनसे बो सोंथि सोंनो दं नामा नोंथां?
सोंथि सोंनो गोनां आं मोनसेल' सोंगोन।
देनाय सोंनाय नोंथां।
नोंथांनि फेभरिट प्लेस माने नोंथाङा बेरायनानै बबे जायगायाव बांसिन बेरायनानै मोजां मोनो?
ओ आङो ना? ओ आङो ओरैनो ओ गामि ओनसोलावनो ओ गामि ओनसोलावनो ओ बार मोजां मोनोना ओ बारहावाफ्रा मोजां जायो बेयावनो गामि ओनसोलावनो बेर मोजां मोनो आरो आं। आमफ्राय मोनसे ओ सोंथि सोंनि आं नों नोंथांनाव दे सोंनाय नोंथां।
आङो सोंनो नागिरदों नोंथाङा हा हारसिं थानो माने?
अ
हायेन एरिया ना जौवेन एरिया आव?
ओ आं हायेन एरियायाव थानो मोजां मोनो नोंथां। हायेन एरियायाव थानो मोजां मोनो। अ, ओ आङो मोन से सोंथि सोंनि नोंथांनाव।
सों।
ओ नों नों थाङा फिथाइ सामथनि फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बबे मोनसे फिथाइखौ जानो मोजांसिन मोनो?
आङो फिथाइ सामथायाइ होनबाथ सुमफ्रेमखौ मोजां मोनो। सुमफ्रेमखौनो बयनिफ्राय बांसिन मोजां मोनो। बेनिफ्राय मोनलानो होनजायो।
ओमफ्राय ओ फिथाइ सामथायाइखौ जोङो जायोबा ओ जोंनि देहायाव माबा मोनसे एसे गोहोम खोलैयो नामा बेखौ नोंथाङा ससे बुंनानै
खोख्लैयो। फिथाइनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि भिटामिन एबा सक्ति मोननो हायो। फिथाइ सामथाइ जायोबा गोथां फिथाइ सामथाइ
अ, आरो मोनसे सोंथि सोंनि आं नोंथांनाव। ओ ओ फिथाइ सामथाइखौ ओ बाराद्राय जायोब्ला जोङो जेबो खहा जागोन ना जाया बेखौ नोंथाङा ससे बुंनो होनाय।
आं बेखौथ प्रपारलि होननो हाया। नाथाय बांद्राय जायोबा मोनसेबाबो साइड इफेक्ट जानो हानाय।
अ, ओ नोंथाङा दि दा ओ ओंखाम जायोना ओमफ्राय मा माइ मा माइरंखौ नोंथाङा बांसिन गोथाव मोनो? ओंखाम संना जाना
आङो गोथाव परिमलखौनो
अ नोंथाङा बे माइरंखो गुबुनाव बायना ला बोना न'निफ्राय गायनानै दोननायखौ संनाय जायो? अ
अ नोंथाङा मोनसे सोंथि सोंबावनि नोंथांनाव आङो
सोंनो हागोन दे सों
ओ नोंथाङा बेदर नि माादाव बबे बेदरखौ बांसिन गोथ थाव मोनो बेखौ नुथा
आं मोजां मोननाय बेद'राथ बयलार हौननांगोन बयलार। जों सबाइ ओंख्रि सङैबा आङो बिराद गोथाव मोनो माने।
ओ बयलारजों सबाइ ओंख्रि सङोबा नोंथाङ गोथाव मोनो आरो ना?
अ
ओ नोंथाङा बयलार सबाइखो ओ माबोरै संनानै जायो इखौ खनसे ससे बुंना होलाय।
बयलार आरो सबाइ संनायखोथ' आं आं सङा जोंहा बिमाया सङो।
अ
नोंथांनाव आङो मोनसे कुइसन खामना
अ हागोन दे नोंथां बुंलाय।
नोंथाङा माने बिदि ननि फख्रियाव दुगैना मोजां मोनो ना बिदि बोहैनाय दैमायाव दुगैना मोजां मोनो?
ए आं ओरैनो ओ ओ बोहैनाय दैमायाव दुगैना मोजां मोनो आरो।
हम बोहैनाय दैमायाव देसों बुंग्रो नोंथाङा।
अ होमबा आं बुंग्रोसै नोंथां ओ नोंसोरनि गामि एरियायाव ओ मा मा मैगं फिथाइ ओरै गायनाय जायो बेखौ नोंथाङा ससे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
गामि एरियआवथ' बिदिनो बोथोर लाना बोथोर गायनाय जायो मैगं फिथाइ सामथाइखो बिदिनो दाबायदि बोथोराव जोगोनार गायो। लेस्रा गायो। आरो बायदिसिना दंबाओ आं नामखौ बुंजोबनो हाया।
अ ओ बे मैगं थाइगंनि गेजेराव नोंथा बबे मोनसे मैगं गोथावसिन मोनो बेखौ ससे फोरमायना होनो हागोन ना?
आङो बे आं बुंनाय खिनियावबाथ' आङो जोगोनार बांसिन मोजां मोनो।
अ ओ नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंबावनो नायदां नोंथां।
सों सों
ओ ओ नोंथाङा ओ बैग्रि बैग्रि आसार खालामनायनि बागै ससे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
बैग्रि आसार खालामनि ओ बहामाव सोनानै थाव साव थाव बायदि संख्रि बायदि होनानै होनाय जायो बेनिफ्राय बेयो आसार जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ जायो आरो।
औ नोंथां ओमफाय नोंथांनाव मोनसे कुइसन आङो सोंनो हाबावगोन नोंथां?
सोंजागोन।
अ ओहो ओ ओ जोङोदि मैगं थाइगं गायोना बे बेयो टाउन एरियाव बांसिन जायोना जोंनि ओ नैबे गामि एरियाव बांसिन जायो आरो बेखौ नोंथाङा
बे मैगं थाइ जोंनि गामियावनो बांसिन जायो मानोना जोंनि गामि एरियानि गोनां आरो जोंनि गामि एरियायाव अखा आरो बिदि अखा हायो आरो बिदि पलिउसन गैया जेबो बेनिखायनो जोंनि गामि एरियायाव बांसिन जायो आरो मेगं मैगं थाइगं गायनाया आबादा
अ ओ नोंथाङा ओरैनो दा माबायदि ओ आबाद गायगासिनो दङ बेखौ ससे फोरमायनो हागोन नोंथां
आङो जेबो माइ दासान्दि माइ आब आबाद मावगासिनो
मा बुंदों नोंथां?
हेलौ नों मोनसे सोंथि सोंनो हाबावगोना नोंथां ओ ओ जोंनियाव ओ ओरै ओ सोम फिथाइनि बेलायाव मा मा फिथाइ सामथाइखौ जोङो बांसिन सरासनस्रायै जायो आरो ओरैनो
जोंनि एरियायाव गोबां थिरखो मानोना जों ओनसोलाव थालिर बिफाङा जोबोर माने बिबाङा बुरजा थालिर बिफां थालिर बिफां हेलौ हेलौ नोंथां
अ हेलौ नोंथां खोनादोंना?
अ नोंथांनाव मोनसे सोंनो हांगोन ना हेलौ
हेलौ
बुं नोंथां नोंथाङा मोनसे कुइसन सोंना ना हेलौ हेलौ नोंथां
आ लोमस सोबावनो नागिरदों नोंथां
सों हेलौ
हेल अ मोनसे ओ सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा होनो हागोना
सों सोंजागोन
ओ नोंथाङा जायखिजाया ओ जायखिजाया मोनसे आबादनि ओ माबायदि गायो बेखौ जायखिजाया मोनसे आबादनि ओ मा लानानै मोनसे आबादनि नाम लानानै ससे बुंना होलाय माबायदि गायो माने
बिदिबा आङो माइ आबादखौनो बुंसै फार्स्टआवनो माइखौथ जोङो गायनो थाखाय थाखाय माइ गायनो थाखायाव जों फार्स्टआवनो खोथिया फोग्रोनाय जायो खोथिया फोनानै बिनिफ्राय माइ खौ गायनाय जायो खोथियानिफ्राय माइखौ
अ नोंथां ओमफाय ओ माइ माइ गायनो थाखाय खोथिया गायनो थाखाय
उम्म
मा बुंदोंमोन नोंथां बुं अ।
हेल' नोंथां।
औ
हेल' नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथां? हेल'
अ खोनादो बुं नोंथां।
ओ जोङो ओ मा मा होनो ओ माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंङो ओ माइखो माबा मोनसे खालामग्रोनांगौ ना खालामग्रोनांङा?
बुंफिनलाय नोंथां।
ओ जोंङो माइ एबा खोथियाखौ गायनो थाखाय
अ
ओ माइखो जोंङो मायबा मोनसे खालामग्रोनांगौना ना डाइरेक्ट खोथिया गाय गायखानो हायो नोंथां?
जोंङो माइ गायनो थाखाय उम फार्स्टआव खोथियाखौ जोंङो दैयाव सोमना दोननाय जायो हरनै हरब्रै हरबानि थाखाय।